अ हेलौ, नोंथां नोंथाङा मा खालामबाय दं
औ आं दासान्दि ओरैनो दंथ'यो नोंथां जिरायगासिनो
अ नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन सम दंमोनब्ला एसे बुंनानै होननो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन
माने गोथां मैगंनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदों आं नोंथांनिसिम
मैगं-थाइगंनि सायाव ना औ औ औ औ जेनेबा मैगं-थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाथ' आरो गोथां मैगं होननानै बुङोब्लाथ' आ गुबुन गुबुनजों औ बायदिसिना बायदिसिना बेफोरबायदि मैगं थाइगं दङ जोंनियाव आ जोङो बेफोरबायदि न'आवनो गायनो हानाय बा मानो हानाय बेफोरबायदि आरो गोथां मैगं होननानै बुङोब्ला आ जोङो बांसिनानो गोथां मैगंखौ जोङो गो जां बोथोराव मोनो जेरैहाय लाइ, लाफा बा बुथा बा खुथ्रा आरो लोगोसे ओ आ औ आरो लोगोसे उम नाग गोथां मैगंनि अनगायैबो बायदिसिना बेबायदि मैगं दङ जोंखौ जों जायखौ जोंनिबा आबै-आबौमोना गोदो गावबा गावनि बारियावनो जोंनि नांगौखिनि जखानि बा जा न'खराव नांगौखिनिखौ बेफोरबायदि गायनानैबा फोनानैनो जायोमोन जेरैहाय जों आलुखौबोथ' न'आवनो गायो। बांसिनानो नङा होमबा नोंथां औ। औ आलु बेफोरबायदि बायदिसिना आरो लोगोसेनो ओम मा होनना बुङुथाय बेखौ बेखौ लेस्रा औ लेस्रा भिन्दि बेबायदि थाइसुम बा ओ। आरो लोगोसेनो ओ लाव बारलाङा लाव पानिलााव बेफोरबायदिनो। बेफोरबोथ' मैगं थाइगंवनो गोगलैयो नङा होमबानोथां।
ओम। नोंथांनि बायदिब्ला माने औ नों नोंथांनि बायदि ब्ला माने दैलां बोथोरनि मैगंफोरनि सा याव मा मा बुंनो सानो।
दैज्लां बोथोरनि मैगं होननानै बुङोब्लाथ' जों जेरै लेस्रा बा भिन्दि बेफोरनो जायो नङा मोनथां जोङो बोथोरनि मैगंखौ खौ बोथोरावहाय जोङो जायोब्लाथाय एसे मोजां जायो आरो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां। आरो गोथां मैगं थाइगं थ' जोंनि देहायाव गोबां बेफोरबायदिनो बोलो बा बेफोरबायदि बायदिसिना नांगौ भिटामिनखौ होयो होननानै जोङो मिथिखायो नङा होमबा। नोंथां। औ बेफोरबायदिनो बोथोरनि फिथाय फुजियो जों बोथोरावनो बेफोरबायदि मैगं थाइगं बोथोरनि मैगं थाइगं जों बोथोरावनो बेफोरबायदि मोनोब मोनजायोब्लाथायओ जोंनि देह देहायाव नांगौ बायदि प्रटिन बा नांगौ बायदि गोनांथि भिटामिनफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो।
औ नोंथां आरो जोंनियाव जेनेबा खायसे औ खायसे खायसे मैगंफोरा माने दैज्लां बोथोराव जाग्रा मैगंफोरा खायसे खायसे मैगङा जेनेबा गोजां बोथोरावबो जाहैया बेबायदि जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जों बोथोरनि मैगंखौ बोथोरावनो गायनानै जानांगौ जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां समजों लोगोसे गोरोबाब्लाथाय बोरै जानाय नङा होमबि नोंथां औ। गासैबो जों गासैबो जेनेबाथ मिथिंगायारिनि सायावनो जोङो सोनारनानै जायो। बेखायनो जों समजों गोरोबनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
जोबोर अखा हायो होननानै मिथिखायो जुदि अखा हानाय बोथोराव जोङो लाइ लाफा बा धुन्दिया
औ आलु आरिखौथ' जों गायजाया नोंथां। आलुफोरखौथ' गायजाया।
औ। दैज्लां बोथोरावथ' आरो गायनाय फुनाय बेफोरबायदिनि बोथोर नालाय अखाया हाखाये।
बेथिं फारसेथिं बुंनो थांबा जोंना माइ आबादबो जाहैबाय।
औ नंगौ नोंथां। बेबायदिनो जोङो बोथोरनि बोथोरनि मैगं थाइगंखौ जों बोथोरावनो गायना गौ आरो एसे जेनेबा दैज्लां बोथोरनि मैगं थाइगंखौ जों मेसेंव गायोब्ला बारा ज जानो नागिरा आरो एसे खम जायो।
माने नोंथां खायसे खायसे औ खायसे खायसे मैगंफोरा नोंथां बांद्राय अखायावबो थानो हाया। खायसे खायसे मैगंनो दैबो नांगौ जानानै फैयो नों थां बेनि थाखायनो बोथोरनि मैगं।
औ जों जेरै जों मान बिनोबो जेरै जोंनियाबो मोनफा मोनफा सेन सुक्ति थायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो मैगं थाइगंफोराबो गावबा गावनि मोनसे ओ जेनेबा थांना थानो हानायनि बे बेफोरबायदि मोनसे बोथोर बा सम थायो
औ नोंथां।
फोरदि बांद्राय नांगौ जखानि ख्रुइ बांसिन जोङो दै मोनोब्लाबो खायफा मैगं थाइगंआ जेनेबा खैज' खालामनो हाया बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिआवनो थैलाङो। आरो खायफा मैगं थाइगंनो गोबां जखानि दै नांगौ जायो नङा होमबा
औ
ओम बेबायदि
जों हायो जों खाइसे मेगंखो गायनो हायो जिथु ओ दैलां माने मेसें बोथोरनि मैगंखौबो जों खायसे खायस माने दैलां बोथोरनि मेगंखौबो जों मेसें बोथोराव गायनो हायो खायसे खायसे खिन्थु जिहिथु जोंनि माने जोंनि जायगाया माने जोंनि जिथु जागा बेफोर एसे दैनि सुबिदा जानांगोन दैमा थानाय जानांगोन खाथियाव अब्लासो जोंनिया माने बेफोरबायदि दैलांनि मेगंखौ गायनो हागोन आरो
औ नंगौ नोंथां नोंनायालाय नंगौ जोङो औ बांसिनो जोङो गुरुत्त'बा जोङो जत्न' लानो गोनां जायो आरो इदि दैज्लां बोथोरनि मैगं मेसें बोथोराव गायोब्ला बेफोरदिनो बांद्राय दै जाबाय नामा बा अ खा बांद्राय हानानैबा मै बङाबा बुथारदों नामा बेफोरबायदि बा थैलांबाय नामा जों बे खौ नायबाय थानो गोनां जायोबा जोङो माबाबाय थानो गोनां जायो आरो नोंथाङाबो नोंथांमोननि न'खरावबो बेफोरबायदि मैगं थाइगं बा आलु बेफोरबायदि फोयो ना गायो नामा नोंथां?
नोंथां जोंहाथ' आलुखो गाइया जि खुन जाया बाकि जेसेबां माने ओज माने नांगौ बुस्थु खिनिखौ जोंहा न'आवनो गायना लाया आरो ना खालि आलुफोरल'सो गाया जोंहा नों बाकि सब गोजां बोथोराव अ लाइ लाफा धोनदिया स'ब माने जि जिखुनु गासैबो मुवा बेसाद दाबो दं जोंहानाव ओ बिदिनो कायक्रेल भेन्द लेस्रा जिंखा बायदिसिना गासै आरो गोजां, बोथोराव थ' जोंना बेसरनि आबादबो मावनाय जायो नालाय गोजां बोथोरावबो बेस'र नि आबाद मावो
उम औ जोङो जायोआनो जेनेबा बेसरा फोखांबाय बा गायखांनाय बा फोखांनायनि उनाव जोङो बेफोराव औ गोरलै गोरलै रज'नायखौ औ
जायो औ नोंथां फिथाइखौबो जानाय जायो।
औ फिथाइखौबो जोङो बायदिसिना गोखै जेरैहाय खोरदैफोरजोंबो जो‌ङो एवनानै जा
अ जानाय जायो औ नोंथां बेखौ भाजि बायदि माने एवनानै जोङो बेफोरबायदि लाइ मेगंफोरबायदिबो जों
औ नोंगौ औ औ ना फोरजोंबो औ नाफोरजोंबो जों जानो हायो बेखौ।
नोंथांंमोनहा मा मा गायो एसे
औ औ जोंहाथ' जेनेबा बेफोरबायदि गायनो हानाय एसेबां बारा बेबायादि सुबिदा गैयाआ जोंनि न'आ जोंनियाव थेवब्लाबो नांगौखि खिनिखौ एह जोङो न'आव गायो आरो जेरैहाय जोङो न' ओ लाइ-लाफा बेफोरखौ फैयो जानो आ आनथा खिनिखौ आरो दा लेस्रा भिन्दि काख्रेल बेफोरो दोङो आरो जिंखा बे दङ आरो एसे एनै औ आरो थाइसुं बेफोरबो दङ आरो‌ थाइसुमा एसे थैलांहांबाय थेवबाबो दोङो आरो थायफा-थाइनै मोनजागासिनो दा
बेफोरथ' दैज्लांनि मैगं जायो।
औ औ औ औ औ औ आरो मेसें बोथोर थोरावबो बेफोरबायदिनो लाइ-लाफा बेफोरबायदि गायो। आरो जों बायनानै मोगा मोननाय मैगं-थाइगंखौबो जायो जेरैहाय जों दालि सबाय बा
औ बेफोरबायदि बेफोर एसे माने बोसोर-बोसोर थानाय मैगं जायो। उम गोथां मैगङा एसे बेलेग जाहैबाय आरो नोंथां बेफोर सेवनानै थाङामोन बेसां दिन थाबाबो सेवनानै थाङा बेफोर दालि ओ बुथ जिखुनु जाया गोरान बुसथु बेफोरबोथ' गोथांआनोन खिन्थु माने बेफोरखौ फोराननानै बानायनाय जायो नालाय नों थां बेनि थाखाय इफोर बुस्थुवआ माने एसे गोबावयै
औ नंगौ नंगौ आरो लोगोसेनो जेरैहाय अनला खारै बर'नि मोनसे मुंदांखा ओंख्रि होननानै बुङोब्लाबो गासैनिबो मोनसे बिदि लुबैनाय जेनेबा सादरना ओंख्रि होननानै बुङोबाथ' जों अनब्ला खारजैखौ मोन थायोआनो जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेयो जेनेबा ओ अनला खारैजों दाउजों बा सबाय साम' बा नारजि अमा बेदर बेफोरबादि बायदिसिना बिफोरखौथ' बर'आ जाबायानो थायो नङा होमबा नोंथां बर'नि मोनसे मोनफा-मोनफा औ खहाबथाव ओंख्रि औ।
औ खौबोथ' नोंथां गोरानैबो जाजायो आरो गोथाङैबो जाजायो जोंना दाथ' गोबां दा जोंनियाव माने जोंनियाव जोंनि जायगायाव नारजि गायना दोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। बेफोरखौ जोङो औ गोथाङैबो औ गोथाङैबो जोङो एवनानै जानो हायोबा जोङो बेखौ ओ फोरानना दोननानै बिनि बिलइखौहाय उनावबो जानो हायो जेरैहाय जोङो मुरायनानैबो जानो हायो नाफोरजोंहाय बा जोङो ओ बेफोरबायदि माबानानैबो जानो हायो अमा बेदरजों हायो बिदि बायदिसिना गोथाव जायो आरो बेफोरो बांसिननो बर'फोरा बेफोरबायदि नारजिजों अमाजों जानानैबो मोजां मोनखायो आरो साम' होननानै बुङोब्लाथ' बर'फोरनि मोनसे खहाबथाव ओंख्रियानो जाहैबाय।
बे ट्रेडिसनेलानो जाहैबाय।
औ नांगौ नोंथां नांगौ।
उम
मा बुंबावनो नोंथां एसे बुंबावदो
समाबो जाया नङा जासिगोनानो
औ नोंथां
बिदिबा नोंथां दोन थनोसै नामा उनाव सम मोनबाथाय नोंथाङा कल खालामफिनबानो जाबाय औ दे औ।
थिखौ माने फिननायखौ नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम मालाबा सम सुबिदा नायनां सिंङाआं नोंथांखौ आरो सोंथि लानानै फैगोन।
औ नंगौ दे औ दे।